थां।
हेल'
हेल औ खोनादों
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों हेल
हेल'
औ खोनादों आं नोंथाङा खोनायाखै नामा
औ खोनादोना
औ खोनादों
माथौ जाखौलाय?
हेल'।
नोंथां
आं खोनादों नोंथां औ।
औ फिसा फिसा खोना फोदों नोंथांखौ एसे अ लाउद रायलाय- बा मोजां जागोन नामा?
आं माथो आंना थिगानो दङ गोसायानो। औ खोनाबाय ना दायो? औ खोनाबाय? हेल'
खोना हादोंना आंनिखौ
औ खोनादों
औ
ओमफ्राय खोनादों ना खोनायाखै आंनिखौ
अब्ला आयदायाव जों थाबै बारलांनि
औ दे
खोनाबाय
औ खोनादों खोनादों
हेलौ
हेलौ आं खोनागासिनो औ हेलौ।
औ औ नोंथां खोनाबाय।
औ आं खोनागासिनो औ। नोंथाङा आंनिखौ खोनाहैैयाखै नामा?
हेलौ
हेल। हेल'।
आंनि आवाजखौ खोनाहैदोंना नोंथाङा आं मानोबा नोंथांखौ खोनाफैनो मोनाखै।
औ आं खोनादों थ'
नेटवाकआथ' दङ आंना।
औ आंनाबो दङ नेटनि जेबो प्रब्लेम गैया। सार बारार जादों खोमा नोंथां। हेलौ हेलौ,
हेलौ
औ खोनादों।
लाखिनाया मोजां।